औ खोनादों नोंथां
अ नोंथां मा खालामगासिनो दं नोंथां?
दङ बिदिनो नोंथां ओरैनो ननै जिरायलाबायनानै दङ आरो ना मा खालामनो आरो बोथोराबो गरम ना नोंथां ओंखायनो माने ओरैनो दंलाबायो औ। ओमफ्राय नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो?
नोंथाङांबो नै होजिरनानैसो दं नोंथां ओरैनो
अ बिदिसो आर ना होनोमबा ओमफ्राय ओंखामफ्रालाय दा खमाय नामा नोंथां
औ नोंथां ओंखामाथ' जाखांबाय औ
अ मा ओंखार जाखो बिदिला नोंथां?
माबासो नोंथां मा होनोमोनलाय बै मेवाइ गोखैजों अमा बेदर गोरानै
अ गोथावआनो माथो नोंथां मवाइबो गैखैखौलाय अबेनिफ्रायथो मोनखो नोंथां?
बे गोखायथ' नोंथां जोंनाथ' बानायबानो मोनो। मेरला मेवाय दङ
होमबा नोंथां।
नुबाय गोखैया खमैबो नोंथां बोसोरथाम जाबायमोन नोंथां नवाय गोखैया
हा होनोमबाथ' गोथावआनो लाजाया बे बोसोर थाम दोनलायनायनि खोथा नोंथां औ थ'मालाबा नोंथां जोंनाव फैबा बथलसे लान फै बुरजा दंबा
औ औ नोंथां आं बयामाव सोना दोननाय मेरला दं नोंथां आं सिगांनोसि सोराव मेवाइाब गोगाव ओंखारदोंमोन नोंथां
औ औ बिदिब्ला लाना फैबोबानो जाबाय नोंथां
औ औ औ औ नोंथां औवा सेंलायलायनाय मेवाइ दानदांं नोंथां सिगांनियाव औ
सोर ना होमबा उम उम उम ओमफ्राय खबरफ्रा बोरै नोंथां?
खबराथ' नोंथां मोजाङानो नोंथां बिदिनो गायलाय फुलायानोसै आरो बिदिनो सोलिगासिनो दं नोंथां।
खांबाय गायनाय फुनायखौ?
गायनाय फुनायाथ' औ नोंथां दाथ' नोय अ खायाबो दासो हफिनदों नालाय नोंथां जबां जबां जाबाय आरो ना नोंथां ओरैनो
ए मान नांगौ
औ औ ओमफ्राय नोंथांमोनालाय अ खबराथ' नोंथां माबासोमोन नोंथाङाथ' फ्रिबा आं आङो नोंथांनाव मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होननानै खबर लादोंमोन आरो नोंथां सावरायनो हागोन नामा होननानै
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा आय आङो दाथ' फ्रियनो दंथ'यो मा टपिकनि सायाव सावरायनो नोंथाङा बुंनो हागोन दे नोंथां।
अ नोंथाङा आंनो आबहावानि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा माने आबहावाया माबोरै गेब्रेङोओमफ्राय बोरै रैखा खालामनो हायो बिनि बागै आरो ना नोंथां
अ हागोन नोंथां हागोन हागोन बिदिब्ला आं बुंलांसै नामा नोंथां
औ नोंथां औ
आफफावा होनोब्लाथ' जोंहा बयबो मिथिखायो नोंथाङाबो मिथियो जानांगौ माने मा होनो जोंनि सोरगिदिं थानाय एबा जोंनि मेगनजों माने लांदां मेगनजों नुनाय जेरै बिफां लाइफां हा दै बार न' बां मानसि दोमसि जिब जुनार माने गासिबनि था बो थासारिखौ मा होननानै बुङो जोङो सरासनस्रायै आबहावा होनना बुङो आरो आफहावा खौ माने जो संरैखाथि लाखिनांगौआ एबा संरैखाथि होनांगौआ माने जों साफ्रोमबोनि बिबान आरोना मानो होनोब्ला जोंहा आब फावा आरो मानसिजोंहाय एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दं आरो ओरैबायदि सोमोन्दो दं जेरै जोंहा बुंनो थांङोब्ला मा बिफां लाइफाङा हगारनाय माखासे मा होनो अक्सिजेन गेसफोरखौहाय जों मानसि दोमसि आरो जिब जुनारा माने हां महरै बोनानै लानायखौ लायोननि थांनानै थायो आरो आरो बेबायद दिनो जोंहा मा फानसि दुमसिया हगारनाय जिब जुनारा हगारनाय मा होनो खार्बन डाइ अक्साइद गेसखौहाय माने बिफां लाइफाङा हां महरै बोनानै लानानै माने थांनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो खोनादों ना नोंथां औ बेबाय दिनो जोंहा मा सुबुं आरो मानसिनि गेजेर जेरावहाय मा होनो सोनारलायनानै थायो आरो आरो जोंहा मा आबहावाखौ संरैखा हो लाखिनोब्ला जोंहा मा बिफां लाइफांखौ गायथारनांगोन आरो मानो होनोब्ला जोंहा आबहावायासो गोनांसिन आरो मानो होनोब्ला जोंहा बिफां लाइफाङा आबहावाखौ माने सोदाङो आरो बांसिनै सोदाङो होनब्ला जोंना बिफां लाइफाङा सोदाङो। जेरै बिनिखायनो जोंहा मा बिफां लाइफांगौहाय बिफां लाइफां बिफां गायनाय सन सानावल' माने जों गायोब्ला जानाय नोङा आरो बेखौहाय माने जों माखासे गुबनस सानावबो जोंहा गायनांगोन आरो साफायाव फांफा खुरिब्लाबो अब्लासो जोंना मा आबहावाया खो गो जागोन आरो आबहावा गोग्गो जायोब्लासो माने जों मानसि हारि आरो जिउ जिबिफोरा माने गोरलैयै माने थांनानै थानो हागोन आरो नङाबा जों थांनानै थानो हानाय नङा आरो माख माखासे जिउ जिबिफ्रा माने थैलांनो हागौ आरो आबहावाखौ मारै सांग्रांथि लाखिनो हायो होनोब्ला जों बेखौनो बुंनो हायो मा फास्टआव गिबियाव बिफां लाइफां गायनानै बिनि उनावहाय जोंहा मा न'खराव जोंहा नि रायजो जानाय समाव सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव माने बाहाय जानाय जि जु माखासे मुवा बेसाद जेरै मैगं मैलानि दाखोर दाला बेबायदिनो जोंहा प्लास्टिक बायदिफोरखौहाय जोङो मा उरान जायगायाव एबा लांदां जायगायाव एबा गारालासिनो मा होनो गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो जमायै गारोब्ला मा होनो सो मा होनो सांग्रांथियै लाखिनो हागोन आरो आबहावाखोहाय मानो होनोब्ला जोंहा जानला मोनला जायगायाव गारोब्ला बैफोरो मा सेवनानै मोनामोब्ला माने बारहावाजों गोरोबफानानै जोंहा मा जो हां महरै लायोबा जोंनि जिउआवहाय गोबां खहा लाबोनो हागौ जेरै खहा होनोब्ला माबायदि खहा जोंहा माखासे आब खहा गेब्रेंनायनि जाहोनाव जानाय माखासे बेराम आजारफोर दं जेरै जोंहा बिगुरनि बेराम गुजुनाय खु ग गा मोननाय खर' सानाय आरो माखासे मा हां लाख ख'नो हायै बेरामफ्राबो जोंहा माखासे आबहावा गेब्रेंनायनि जाहोनाव जायो आरो जेरै आरो जों बुंनो हायो माखासे अरनबारि ओनसोल जायफोर ओनसोला बिफां लाइफांजों माने आबुङै बुंफबना थानाय। बैफोर ओनसोलफोरखौ दानफायनानै माखासे गोबां गि दिर गिदिर दारिमिनफोर एबा माखासे कारखाना बै फोरबायदि फसंथानखौ फसङोब्ला जोंहा आबहावायाहाय माने गोबां बिबांनि गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनगोन आरो। मानो होनोब्ला जोंहा बैयावहाय माखासे गोबां बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनावनो जोंहा माखासे बारहावा सोदांनाया खमायलांबाय आरो। बेबायदिनो जों बुंनो हायो माखासे दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो फोरनि बाहायगारजानाय मुवा लेथ्रा दै बैफोरखौ माने जोंहा उदां जायगायाव गारोब्ला बारहावाया गेब्रेंगोन आरो आरो जोंहा बैफोरो मा बारजों गोरोबफानानै बैफोरखौनो जों मा सुबुं माहारि आरो जिब जुनारा हां महरै बोनानै लायोबा माने जोंनि देहायाव गोबां गिदिर रोखोमनि बेमार सोम सोमजिगोन आरो। बिनि अनगायैबो जोंहा गारि मथर जोंनि सामफ्रोमबोनि सालायनायाव ओंखारनाय उखुन्दै बैफोरबो जोंहा मा बारहावायाव गोरोबफानानै माने आबहाव आखौहाय माने गाज्रि खालामनाय बैफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो। बिनि खायनो जोंहा मा माखासे बाहायथिफोरखौ बाहायोब्लाबो माने खम खालामनांगोन आरो। बेबायदि खालाम्लासो जोंनि जों मा आबहावाखौ माने संरैखाथि होनो हागोन आरो नङाबा जोङो मा आबहावाखौ संरैखाथि होनो हानाय नङा आरो जोंहा मा बारमण्डल ब्रेंनायनि जाहोनाव जों माने सुबुं माहारिया गोबां खस्थ'बो मोननोज्ञ हागौ आरो थिग बेबायदिनो जोंहा जेरै बुंनो थाङोब्ला जों नुबोबाय थाबाय बुहुमावहाय आबहावा गेब्रोंनायनि जाहोनाव जानाय माखासे गोबां जाथायफोरखौ बबेबा बबेबा हादरफ्राव जोंहा मा सुबुं माहारिया जिउबो गोमानो गोनां जागासिनो आरो। बिदिब्ला नोंथाङा बो फंनैसो बुंनो हागोन नामा आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै?
औ नोंथां आं फोरमायो नोंथांनो आबहावा गेब्रेंनायनायनि सोमोन्दै एसे। जोंनि बुंनो थाङो जोंनि गुबै गोरोन्थि दियानो जाहैबाय जोंनाव नोंथां जोंहा सुबुंफोरनि गोदान गोदान दारिमिनारि दिहुनन्नाया जोंनि आबहावाखौ गोबां डेमेज खालामो एबा आबहावा गेब्रेंनाय खालामो आरोना नोंथां। जोंनि सुबुंफोरनि दिहुननाय जेरै दारिमिन कलकारा कलकारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफ्रा
औ।
जों आबहाबाजों गोरोबफानानै जोंहा सुबुंफोरनि देहायाव गाज्रि खालामो आरो आबहावाखौबो जोंहा गाज्रि खालामनानै होयो आरोना नोंथां। बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिदि आ हावा गेब्रेंनाय, सुबुङा सुबुंनि मावनायावनो सुबुङानो जिउ गोमानांगौ जायो आरो ना नोंथां। गावनो मावो आरो गावनो आबहावाखौ गेब्रें होनायजों जोंहा बे आबहावायावनो जोंनि सुबुंफोरा बारला हावाखौ लायो बेनि जाउनावनो जोंहा सुबुंफोराव बेमार आजार सोमजनायनि गेजेरजों खायफा सुबुंफोरा जोंहा बेमारियाव थानांगौ गोनां जायो आरो सोरबा जिउ खोमानांगौ गोनां जायो आरोना नोंथां। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा आबहावानि माखासे जेरै बिदिनो मोलि गनायफोरा जोंहा दैफोरजों मिलायनानै जोंनि लै लोंग्रा दैफोरखौबो जोंहा गाज्रि बानायनानै होयो आरोना नोंथां। औ बे दैखौनो जों सुबुंफोरा लोङोबा जोंहा बेमार जानाय एबा बिगुरनि बेरामफोर बे फोरजों दुगैयोबा जोंहा खुरु मुरु जानायफ्रा जोंहा जानायखौ जों नुनो मोनो जोंनिथिंजाय बेफोरबायदिनो दैनि जाउनाव माखासे बेरामफोरा जायो। बिदिनो मोदोमाव सिथर बेरनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां
बोथोर लायो ब्रा जायो आरो ना नोंथां
बेफोर आबहावाखौ माखासे रैखाथिखौ खालामनांगौआ जों सुबुं माहारिनि खामानि जायो। थां मानो होनोब्ला जों सुबुंफोरा बिफां लाइफां आरि गायनायनि जाउनावसो जोंहा आबहावा हमथानो हागोन मानो होनोब्ला बिफां लाइफाङा जोंनि आबहावखौ साख साखोन सिखोनै लाखियो एबा आबहावा मोजांफोरखौ जों सुबुंफोरनो हगारना होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां मिथि मोनो आरोना नोंथां जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा सुबुंफोरा सुबुं अनजिमाया बांनायनि जाउनावनो जोंहा फां आरि दानफायनायाव जोंहा आबहावाया गेब्रेङो आरो माखासे सुबुंफोरा थानो थाखाय जायगा गैयैयाव बेफोरखौ मावनो गोनां जायो आरोना नोंथां लामा सामा आरि हान्थिनो गैयैनि जाउनाव जोंहा हाग्रा बंग्राफोरखौ एवस्रांनानै बा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनाय जायो।
औ औ
थानो गैयै थानो गैयैनि जाउनाव जोंहा न' बां लुनो थाखाय बिफां लाइफांखौनो दानफायनानै बिफां लाइफांफोरनि न' बांफोरखौ जों लुयो आरोना नोंथां हान्थिनो थाखायबोथ' लामा गैयिनि जाउनाव जों बेफोर मिथिंगानिफ्राय दानफायनानै फोजोबस्रांनानै जोङो हाग्रा बंग्रा खौ गायनाय जायो आरो हाग्रा बंग्रा बिदिनो लामा आरिखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां इन्डासट्रिफोरखौबो बिदिनो खायफा सिबुङा गावनि गावनि नांगौनि थाखाय जों हाग्रा बंग्रा दानफायनो रांखान्थिनि नांगौनि थाखायनो सुबुंफोरा माख माखासे बेफोरबायदि खामानिखौ मावो नाथाय सुबुं माखासे सुबुंफ्रा गावनि जिउनि थाखाय नांथारगौनि जाउनाव जों बेफोरखौ खहा खालामनाय जायो आरोना नोंथां बुंनो थाङोब्ला माखासे खामानिफोरा जोंनि थाखाय साबजादाव नङा दारिमिन कलकारखानाआरि बांद्राय दिहुननायनि जाउनावनो जोंहा हाग्रा बंग्राफ्रा जोबस्रांलांगासिनो दं लामाआरि मोजां मोजां बानायनायाव जोंहा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायबोगासिनो दं दानि जुगाव जोंहा हाग्रामाफोरखौबो जों बांद्राराय नुनो मोनला। जोंहा खोब खम खम अबेबा दाबसे दाबसे जायगायाव सो जोंहा नुनो मोनो दा बुंनो थांङोबा जोंहा एमाजन आरिफोराल' एसे मोजाङै दं दासिमबो बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै थांबाय जोंहा दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां
औ बिदिब्ला दथ'लनोसै दे नोंथा।
औ औ दे